हा हेलौ औ नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनादों
औ नैबे समाव ओ जों बिब्दिब्ला नोंथांजों ओ आङो मोननैसो आयदानि सायाव बाथ्रा सावरायनो होननानै फोनांजाब खालामनाय जादोंमोन।
औ
बैफोर आयदानि सायाव बाथ्रा सावरायनो हागोन ना? दा बिब्दिब्ला ओ जों नैबे समाव जि ओ जानबुं बा मबाइल फन बे मबाइल फननि सायाव फंनैसो बाथ्रा सावरायदिनि नामा नोंथां।
औ सावराय जायो।
ओ बिब्दिब्ला आं मबाइल फननि बागै ओ गिबियावनो बाथ्राखौ जागायदिनि
औ
ओ मबाइल फन होननानै बुङोब्लाथ जों दाबसे जायगानिफ्राय बा सासे सानै मानसिया ओ दाबसे जायगायाव थानानै गुबुन दाबसे दाबसे जायगासिम जि खौरां लाहरनो हानाय बा जि फोनांजाब खालामनो हानायनि जि ओ सुबिदा बै सुबिदाखौनो जोङो ओ मबाइल फन होननानै बुंनाय जायो।
औ
थामहिनबा ओ दाबसे जायगायावनो थानानै जों गोजान गोजान जायगानि जायफोर बाथ्राफोरखौ जों मोनथिनो हायामोन बैफोर बाथ्राफोरखौ जों नयावनो थानानै ओ जायनि गेजेरजों मोनथिनो हायो बेखौनो जों मबाइल फन होननानै मोनथिनाय जायो नङा होनब्ला।
औ नंगौ।
औ दा बे मबाइल फनखौ बा जानबुंखौ उम मार्टिन कपारा ओ जिगुजौ स्निजिथाम माय थाइनि थाम एप्रिल खालारखालि गिबिसिनै ओ दिहुनदोंमोन खोनादोंना नोंथां? ओ बिथाङा ओ इउत बिथाङा इउ एस हादोरनिमोन
औ
औ दा बिब्दिब्ला जों मबाइल फननि गेजेरजों जों गोबां खामानिफोर मावनो हायो ओ जायफोर खामानिफोरखौ जों ओ न'आव थानानैनो गोरलैयैनो मावनो हायो ओ बिब्दिनो मबाइल फननि गेजेरजों जों मा मा ओ खामानिफोर मावनो हायो बेखौ नोंथाङा आंनो फंनैसो फोरमायनानै होनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन ओ नोंथांनि सोंथि बायदि आं फिननो सानबाय।
औ
ओ ओ दिनैनि लाइमोन एबा दिनैनि सुबुं समाजा मबाइलखौ बाहायनानै गोबां खामानि एबा गोबां आयदायावनो मुलाम्फा जानायखौ जों नुनो मोनो। ओ जेरैबादि लेखा फरायनायनि बेलायावनो होन एबा बबेबा दाबसे गोजान जायगायाव थानानै सासेया सासेखौ फोनांजाबनाय बेलायावनो होन एबा दाबसे जायगायावनो थानानै गुबुन मोनसे जायगानि खौरां लाहरनाय एबा बै जायगायावहाय मा जादों बेफोरखौ खौरां बिजोंनि गेजेरजों जोङो ओ बाद थ्राफोरखौ मोनथिनो हायो ओमफ्राय समाजारि बि जोंनि गेजेरजों जों माखासे बाथ्राफोरखौ न'आव थानानैनो मिथिनो मोनो बे फोरबादिनो सुबिदा फो खौ दिनै मबाइल फन आ एबा जानबुङा जोंनि थाखाय खोब सुबिदा गोनां एबा गोरलै खालामनानै होदों होननानै आं सानो ओमफ्राय आं बेखिनियाखौनो बुंबाय
औ थारैनो नंगौ नोंथांनि जि बुंनाय बाथ्राफोर जि ओ बिबुंथिफोर बेयो थारैनो सैथो आरो बेसेन गोनां नोंथाङा जायफोर बाथ्राखौ बुंदों बेखौ आंबो गनायो मानो होननानै बुङोब्ला मबाइल नि गेजेरजों जों दिनै न'आवनो था थानानै जायफोर सोलोंथाइफोरखौ जोङो लानो हायामोन बा गोजान जायगायाव थांनानै जों लानो गोनां जायोमोन बेफोरखौ दिनै समाजारि बिजों बा मबाइल फननि गेजेरजों जों दिनै जों न'आवनो जिरायनानै गोरलैयैनो जों लानो हायो आरो बेजोंनो लोगोसे ओ नों ओ दाबसे जायगायाव बा न'आवनो थानानै ओ नोंसानि न'खरनि बाय बाहागि बा नोंनि सिनायनाय सोरबा सुबुंखौनो ओ दाबसे जायगायाव थानानै गुबुन दाबसे जायगानि सुबुंनि जि खौरांफोर बैफोर खौरांफोरखौ जों दिनैनि समाव गोरलैयैनो दान्दिसे समनि गेजेरजोंनो जों लाहरनो हायोसै आरो बेबादिनो नोंथाङा जेरैबादि बुंदों मबाइल फननि गेजेरजों जों खौरां बिजोंनि गेजेरजों माखासे मोनथियै बाथ्राफोरखौ मोनथिनो हायो होननानै थारैनो बेफोरबो नंगौ। जों न'आवनो जिरायनानै दिनै बबे जायगायाव बबे राय जोआव मा जादों बेफोरखौ खौरां बिजोंनि गेजेरजों जे फोसावथाय बैफोर फोसावथायफोरखौ जोङो टि भि फोराव नायनायनि सोलायै जों मबाइलावनो नायनानै जों मोनथिनो हायो। मानो होननानै बुङोब्ला मबाइलखौ जोङो जेराव मेराव जाय जायगायाव थाङाथों मानो बैफोर जायगायावनो जोङो लानानै थांफानो हायो। मानोना मबाइला ओ टिभिनिख्रुइ ओ फिसा ओ बेखायनो जों मबाइलखौ जायखि जाया जायगायाव थाङोब्ला। बेैफोरबायदि जायगाफोराव लानानै थांफानो हायो। बेनिखायनो मबाइला जोंनि थाखाय सुबिदा गोनांसिन दा फरायनायनि बेलायाव बुङो। ब्ला औ ओ लाइमोनफोरनि बेलायाव जों नुनो मोनो जोंनि गोबां लाइमोनफोरानो दिनै मबाइल फननि गेजेरजों बायदिसिना जि ओ अनलाइननि गेजेरजों जि सोलोंथाइफोर लागासिनो दङ ओ जोङो जेरैबाददि बुंनो हायो गोजौ गोजौ सोलोंथाइ ओ जेरै डक्टरनि जि सोलों थायफोर बा ओ इन्जिनियारनि जि सोलोंथाइफोर बा इउ पि एस सि ए पि एस सि फोरनि जि सोलोंथाइफोर बैफोर सोलोंथाइफोरनि जि फोरोंथाइफोर बा सोलोंनो गोनां जिफोर आयदा बैफोर आयदाफोरखौ जों मबाइलावनो थानानै ओ बेफोरबादि ओ जि समाजारि फोरोंथाइ बै फोरों फिथाइखौ जों मबाइलनि गेजेरजों लानो हायो। ओ बेखायनो मबाइला जोंनि जे ओ समाजारि बिजोंजों लोगोसे ओ समाजाव गोबां बिहोमा होनायजों लोगोसे जोंनि फरायसा जिउ थामहिनबा लाइमोनफोरनि जिउआवबो गोबां बि होमा होदों आरो सुबिदा गोनां खालामनानै होदों होननानै आं फोथायो औ
आरो आं नोंथांनियाव मोनसे सोंथि सोंनो सानबावदों औ नोंथांनि बादि दिब्ला दायो मबाइलखौ बाहायनानै जों गोबां बिथिङावनो ओ दानि सुबुंफोरखौ गाज्रि लामा लानाय बा गाज्रि खहा ओ जानायखौ जोङो नुनो मोन मोन्दों ओमफ्राय बे बेलायाव नोंथाङा मा बुंनो सानदों?
औ थारैनो नोंथांनि सोंथिया बेसेन गोनां थारैनो नंगौ जों दिनैनि समाव मबाइल फनखौ बाहायनानै गोबां मुलाम्फा जादोंबाबो नाथाय माखासे बिथिङाव जों दिनै बिनि उल्थायै खहासो जानाय जों नुनो मोनदों जेरैबायदि आं बिदिन्थि होनो सानगोन जोंनि लाइमोन लाइमोन फरायफुबाय थानाय फरायसा गथ'फोरा मबाइल फनखौ बाहायनानै मबाइल फननि गेजेरजों जि माखासे बाहायथिफोर थामहिनबा मबाइलारि जि खेला बा बिबदिनो गेलेनायफोर बायदिसिना गेमफोर बैफोरखौ गेलेनानै दिनै जोंनि लाइमोन फरायसाफोरा मा समाव फरायनांगौ बबे समाव ओंखाम जानांगौ बबे समाव फरायसालि थांनांगौ बेफोरखौ बावगारलांनो हमदों जोंनि गोबां फरायसा लाइमोनफोरानो बैफोरबादि मबाइला मबाइलनि गेजेरजों जायफोर गेमफोरखौ गेलेनो हायो जायफोर खेलाफोरखौ गेलेनो हायो बै खेलाफोरखौ गेलेनानै दिनै बैफोर खेलाफोरनि सायाव गोदो हाबनानै थानायखौ नुनो मोनदों जायनि थाखाय दिनै जोंनि लाइमोनफोरा सोलोंथाइ लानायनि बेलायाव आद्रा जानानै थानाय बा आनन्दायनांनायखौ जों नुनो मोनदों
औ
थिग बेबादिनो जोंनि लाइमोनफोर फोरनिफोरखौ लानानैबो लाइमोनफोरनिफ्राय लानानै बोराइ बेन्थ' बा गासै सुबुं माहारियानो जायफोरा मबाइल फनखौ गोबांद्राय बाहायो बिथांमोना मबाइल फन खौ बांद्रायै नायबाय थायोब्ला बिथांमोननि जि मेगन मेगननि जि नुथायाइ बैफोर नुथायाइफोराबो दिनै खमायलांनो हमदों मबाइलनि जे जोंथायाइ बैफोर जोंथाइखौ नायनानै बा मबाइलखौ गोबां सम नायनायनि गेजेरजों दिनै मेगनारि जि जेंना बैफोर जेंनाफोरखौबो नुजाथिनायजों
औ
औ आरो बेजोंनो लोगोसे दिनै मबाइल फन ओंखारनायनिफ्राय्र गोबां जायगायावनो गिदिर गिदिर मबाइलनि जे टावार बा मबाइलनि जे फोनांजाबनायनि जि राहा बैफोर राहा बा सुबिदाफोरखौ खालामनानै होनो थाखाय गिदिर गिदिर लाइन बा मोब्लिबारि गोहोफोर दिनै गायसननो गोनां जादों टावारफोर दिनै गायसननो गोनां जादों जायनि जाहोनाव दिनै मिथिंगाया खहा जानायजों लोगोसे दाउसिन दाउलानिबो दिनै माखासे बिथिङाव खहा जानायखौ जों बेबायदिनो दिनै मबाइलनि गेजेरजों जों गोबां बिथिङावनो मुलाम्फा मोनदोंब्लाबो गोबां बिथिङावनो जों दिनै खहा जानायखौ नुनो मोनदों होननानै आं सानो औ दा बिब्दिब्ला ओ आं जि मबाइल फन बाहायनानै खहा जानाय बे खौ बेखिनि बा थ्राजों बुंनानैनो फोबनो सानदों आरो जोबथारनायाव आं नोंथां खौ मोनसे फिसा सोंथि खालामनो लुबैदों अ जिहेतु मबाइला गोबां रोखोमनि थायो आरो गोबां गुबुन गुबुन थायो नङा होनब्ला दा अब्लानो नोंथाङा आंनो माखासे मबाइलफोरनि गुबुन गुबुन मबाइलफोरनि मुंफोर बुंनानै बा फोरमायनानै होनो हागोन नामा
औ हागोन ओ जों मबाइलखौ गुबुन गुबुन रोखोमनि मो ननो हायो
औ
बेफोर जेरैबादि सेमसां आइफन भिभ' रियेलमि अ प' रेडमि बेफोरबायदि आरो आरो बेजों लोगोसेनो जोङो मबाइलखौहाय मोननै रोखोमै मोननो हायो मोनसेया किपेड आरो मोनसे जोङो आसिजों थुग्रा
औ औ थारैनो नंगौ मबाइलफोरखौ जों बेफोरबादि गोबां गुबुन गुबुन मुं दोननानै लादों गावबा गावओ जि ओ कलखारखाना बा कमपानिफोरनि जि ओ यासे जेनबा बिथांमोननि जि सिनायथि बे सिनायथिखौ होनानै गोबां गुबुन गुबुन मुङै दोननानै लानायखौ जों नुनो मोन्दों। ए बेजोंनो लोगोसे बे गाहायै मबाइलखौ जों मोननै बाहागोआव मोननो हायो जेरै किपेड आरो आस सिजों थुग्रा थामहिनबा स स्क्रिनतास नङा होमबा
औ
औ दा अब्ला जोंनि जि मबाइल फन बा जानबुंनि सायाव जि सुंद' बाथ्रा सावरायनाय बेखौ जों बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां मानोना जोंहा जि थिखानाय सम बेयो दायो जानानै फैबाय
औ
औ एसेनोसै नोंथां।
औ दे
औ गोजोननाय थाबाय।
औ गोजोन्थों।